औ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना आंनि बुंनायखौ
औ खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रि दङ' ना?
औ दङो।
सावरायनायदोमोन सावराय जागोन ना?
सावरायनो हागोन।
अ बिदिब्ला नोंथांमोननि जा बैसागो जा फोरबो फालियो बेखौ माबोरै ओ फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ।
जोंनिखै सिगाङावनो बैसागोआव मोसौ थुखैनाय जायो।
अ।
मोसौ थुखैनायनि उनाव नेक्स्ट जेब्ला से खालार जागोन अब्ला मोनफ्रोमबो एबा गामिनि न‌खर नखर सिगाङावनो बाथौ सावग्रोनाय जायो।
औ।
बिनि उनाव गेदेर उन्दै मान सनमान लालायनाय जायो।
ओं।
बिनि उनाव गेदेराव उन्दैनो सनमान होनाय एबा सिनायथि लालायनाय गुबुन गुबुन आलासि जालायनाय बेबायदि फालिनाय जायो सेथि खालाराव।
ओं।
नैथि खालाराव बेबायदिनो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' ज' मोसायो। मागियो आरो
ओं।
जेब्ला सेंग्रा सि ख्लाफ्रा मागियो अब्ला गामिनि न'खर न'खर हाबनानै बैसागोनि नेमखान्थि बायदियै खारलांनाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलखै।
ओं।
बेनि उनाव गामि गामि बिदिनो बैसागो फोरबो हिसाबै रंजानाय बाजानाय गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरखौ फालिनाय नुनो मोनो।
ओं।
बेखिनियानो नोंथां जोंनिखाय।
औ। उम
नोंथाङा नोंस नोंथांनि ओनसोलनिखै फोरमायदो माबायदि फालियो
औ माबोरै होनोब्ला बेयावनो ओ बैसागुनि से खालारनि गिबि सानखालि जोंना ओ मोसौ फोरबो फालिनाय जायो अ मोसौ फोरबो खालि गिबि ओ बे सानखालि जोङो ओ फुङावनो सिखारनानै दुगैदै लोबै जोङो गर माने माबा गरानिफ्राय मोसौ गरानिफ्राय मोसौखौ बाहेरायाव दिहुननानै लाबोयो दख‌ना लाबोनायनि उनाव मोसौखौ दैखराव एबा जोङो ओ दैमायाव थुखैनो लाना थाङो दानिया बांसिनानो गावबागाव दैखरावनो थुखैयो नालाय ओ बेनि थाखायनो मोसौ खौ थुखैनायनि उनाव जोङो ओ मोसौनि गङाव एबा मोसौनि मोदोमाव जोङो गिबियावनो थाव फाननानै होनाय जायो। ओ थाव मोनखांनाय उनाव जोङो थालिरनि थालिरनि जा दना दङ ओ बे दनाजों जोङो सारायनि जा गोसोम हांगार दङ बे हांगारखौ जोङो फोननानै होयो ओ बे हांगारखौ मानो फोनो होनोब्ला गोदोनि नियम खान्थि नियम खान्थि बायदिब्ला ओ मोसौनाव बिदि गोसोम थानि दुनाजों फोनोब्ला ओ दुब्लियाव जेब्ला मोसौआ खांखार जायो अब्ला मुफुरा गिनानै थाङो होननानै मिथिनाय जायो। आ बेनि उनाव आ बिदि थुखैखांनायनि उनाव आ मोसौखौ दुब्लियाव होना दोननायनि उनाव बे सानखालि जोंना आ सेजौ आ स्नि बिद माने हाग्रा बंग्रानिफ्राय जा आ जोङो बुथुमनानै जायो मा मा होनोब्ला दिंखिया आ सले बिलाइ आ मानि मुनि गोदो उदै आ थाइजौ गोखै बिनि उनाव नोरसिं बिलाइ बिनि उनाव आरो फुंखा बिलाइ बिदिनो आ दानि समावथ' एसेबां मोननाया गोरलै नङा नाथाय थेवब्लाबो जाखिनि मोनो जोङो आ बेखौनो बुथुमनानै बे सानखालि जायो आरो आ बे सानाखौ आ बे सानखालि बिदि संनानै जाखांनायनि उनाव मोनाबिलि जेब्ला मोनाबिलिनि सम जायो अब्ला जोङो मोसौखौ गरालाव लाना फैयो गरालाव लाना फैनायनि उनाव बे गलाखौ एसे साखोन सिखोन खालामनानै आ बाथौ सानाव बाथौ सानसालियाव जोङो आ आलारि बाथि सावनायनि उनाव मोसौनि जा फागा दङ दोनदालनि फागा बे दोनदालनि फागाखौ जोङो गोजोननि गय फाथै जरा आलारि बाथि लानानै जोङो बे आ गरालाव बाावो आरो जाहाथे मोसौफोरा मोजाङै थायो आ बिसोरो जाहाथे मोजां मोजाङै आ जेबो लोरबां जाया बेफोरबायदि बिसोरखौ खुलुमनाय जायो आरो बिनि आ बिनि नखानायै आ बैसागुनि से खालार खालि जोंना आ फुङावनो दुखुै दोलोबै जोङो आ बाथौ थानसालियाव आलारि बाथि फोजोननायनि उनाव जोङो बै सानखालि आ गिबियावनो जोङो गोदोरनि आबै आबौनि बिमा बिफानि आ बिदा बिबाजिनि गासैनिबो जोङो मान लायो एबा बोर लायो जाहाथे आ बोसोर गोदाना मोजां मोजां बारग'लाङो बेनि थाखाय बे सानखालि जोङो बोर लायो बिनि आ बिनि नंखाय जोङो गासैबो गामिनि आ सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासैबो लोग नाङा जोंनि ओनसोलाव मोसानो ओंखारबोलाङो अ मोसानो ओंखारलांनाय जोंहा गोमो गाबनि बिदना आगोथां गाबनि आर'नाइ गोग्जा गाबनि रेगां रेग फास्रा लानानै जोङो देलाय मालाय जोङो मोसानो एबा मागिनो ओंखारलाङो ओ बे बिदि अ बिदिनो जोङो अ द सानसालियाव र जों बिदिनो मजियो द सान खालियाव गासै मागिनायनि उनाव जोङो आ जोंना स्नि खालार खालि जोंना आ जोंनि ओनसोलाव जोंनि बाथौ थानसालियाव आ फुजा लाखियो आरो दे बैसागुनि ओ गोदान बोसोरा मोजां मोजां दैदेनलाङो बिनि थाखाय ओनसोलनि गासै रायजो राजाया लोगो नांना बि सानखालि फुजा बावो आ बिदि फुजा बावनायनि उनाव मोनाबिलि समाव मोनसे हारिमु आयदा लाखियो हारिमु आयदायाव गथ'फोरखौ आ सावगारि आखिनो होनाय मोसानाय जाबनाय बायदि बायदि आ बाहागो लाहैयो आ बिनि आ बि सानखालि स्नि हा सानखालि बिदि बारग' लांनायनि बिनि नंखानायै जोङो बैसागु मागिनानै ज खिनि मोनदोंमोन बेखिनिखौ जोङो आ गासैबो ओनसोलनि जा रंजानो बाजानो ओंखारलांदों बेखिनिया ओ बिनि नखानायै जोङो गासैबो लोगो नांनानै ओ बोथिसे जास्राङो आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि बैसागो। बैसागो फोरबोआ मोजाङै-मोजाङै बारग'लाङो आरो नोंथां। ह। बिदिब्ला नोंथां बैसागो ऐसा अब्ला मा गाननानै एबा मा-मा दामनाय मुवा लानानै नोंथांमोना ओंखारलाङो फोरमायनो हागोन नामा?
औ खोनादों।
उम। फोरमायनो हागोन नामा? नोंथांमोना जेब्ला बैसागो मोसानो ओंखारलाङो अब्ला मा ओ गाबनि गानो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जोंनि ओनसोलखै बेबायदि बारा नियम खान्थि गैया नोंथां।
जानो सानो अब्ला दामनाय-देनायाव मा मा बाहायो बुंनो हागोन नामा?
मोजां खोनायाखै नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा?
अ बैसागोआव जेब्ला नोंथांमोना मोसानो थाङो एबा रंजानो थाङो अ बे। समाव नोंथांमोना। दामनाय-देनायखौ मा मा बाहायो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ‌।
बे समाव जोंना गोनोखो मुगानि जाय दा सोलिगासिनो बक्स आरि।
औ।
बेफोरखौनो बाहायनानै मोसायो नोंथां। आरो गानना- जोमनाय होनोब्ला। जोंना गाननाय-जोमनाया गासिबो एखे रोखोमनि गाना गावबा गाव गोसोबायदि बिदनखौनो गानो थेवबाबो गावबा गाव गोसोबायदि गानो आरो नोंथां जोंनिखै।
ओम।
बेखिनियानो।
औ-औ जोंनिजाबो ओ दामनाय- देनायाव मा-मा लायो होनब्ला दानि समावथ' बांसिनानो बक्स बाहायो। थेवब्लाबो आं सानो‌। गोदोनि बायदियैनो जा खाम, सिफुं, सेरजा थरखा। जाम्ब्रिं बिदिखौ लानानै बैसागो रंजानाया साबसिन जायो होननानै आं सानो आरो आरो जोंनि ओनसोलाव दासिमबो खाम, जथा, सिफुं ओ बिदिनो जामस्रिं लानानै ओंखारो आरो नोंथां।
हो बैसागोनि समाव जों थालिर फस्ला जायो नोंथाङा बेखौ माब्रै सङो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
मोजाङै खोनायाखै नोंथां आंना एसे। से।
औ अ बैसागोनि समाव बैसागोनि समावखौनो बुंजागोन। अ मोजां। थालिर फस्ला जायो बेनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव बैसागोनि समाव थालिर फस्लानि ओंख्रि जेबो जानाय जाया नोंथां।
औ।
बे बैसागोनि समाव। जि जायो सेंग्रा-सिख्ला ज' खाना जायो बेफोरावथ' बे अमा, दाउ बेफोरखौनो जानाय जायो। थालिर फस्ला होनबा। गोदोनिख्रुइ बेबायदि जानाय-लोंनाय बेनि सोमोन्दै गैला आरो। माने बेनि बागै
ओं जोंनि ओनसोलाव आ बैसागुनि समाव फस्लाखौ जानाय नुयो नालाय नोंथां बेनि थाखायनो नोंथांमोननिखैबो जायो नामा इसे सोंनानै नायनि नोंथाङा खोनादोंना
मोजाङै खोनायाखै नोंथां
औ अ खोनादोंना नोंथाङा दा
औ दा खोनादों
औ आ बिदिब्ला आ बैसागुनि नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबोरै फालियो एबा जोंनि ओनसोलाव माबोरै फालियो बेफोरनि बागै फोरमायनाया ओ एखिनियानोसै ओ नोंथांजों लायरायना आं गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथसै नामा नोंथां
औ दोनथ'जागोन नोंथां
औ फोरमायनायनि थाखाय
औ
गोजोनथो नोंथां